खोनादोंना
औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
नै नोंथां जिरायनानै दं।
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथांजों माने आङो मोनसे सुंद' समखौ लानानै बा इदिनो दसे सम नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायलायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन दा नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला आंजों दसे सम होनो हागोन नामा सावरायलायनायाव?
उसुबिदा गैया हागोन नोंथां।
अ दा बेनो ओ आं नोंथांजों सावरायलायनो साननाय आयदाया जाहैबाय ओ नोंथांनि मिथिनायाव गामि ओनसोलाव थासारिया माबायदि आरो सोहोर ओनसोलनि थासारि फोरा माबायदि बेफोरखौसो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो आं नोंथांनिफ्राय दा नोंथाङा हायोब्ला बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमायना होदो आंनो
औ हागोन नोंथां दा जोंहा गामि एबा गामि आरो नोगोर ओनसोलाव थाग्राफोरनि बागै आरोना
औ
दा जोंहा जों बेखौनो मिथियोदि नोगोर ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गुबुन गुबुन कम्पानि एबा गुबुन गुबुन साख्रि मावनानै गाव गावनि जिउखौ खुङो। दा जोंहा गामियारि थासारियाव नुयोदि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद बिदिनो बायदि बायदि जेरै बेसर माइनि आबाद खुसेर बायदि बायदि आबाद मावनानै जिउ खुङो आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनानै जोंहा जिउ खुंनो हायो। आरो बेनोदि दि जोंनि गामिनि थासारिया ओरैबायदि समायनादि जों गावजों गाव नांलाय नांलाय बुलाय बिदिनो थाया आरो गावजों गाव सासे मोनसे न'खराव माबा मोनसे गथ'नाफोर जायोबा माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोब्ला जोंनि गामिनि सुबुंफोरा एबा रायजोफ्रा गावजों गाव मदद होलायो। गावजों गाव अनलायो बिब्दिनो सोलिनानै थायो आरो बिब्दिनो जेरै गामिनि जोंनि गाव गाव गामिनि सु सुबुंफोर रायजोफोर हान्थिग्रा लामाफोरा अखा बार बायदि बायदिजों गाज्रि जानो हमो आरो बेफोरबायदि गाज्रि जानाय लामाफोरखौ जों गामिनि सुबुंफ्रा एबा रायजोफ्रा ज' लोगो नांनानै एबा मिलायनानै बेफोरबायदि गाज्रि जानाय गाज्रि अबस्था लामाफोरखौ ज'यैनो खौसेयैनो मोजां खालाम ना एबा समान बिदिनो खालामनानै ज' सोलिलायनानै अनज्लायनानै थायो। थिग बेबादिनो नोगोर ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा बेफोर बिसोरनाथ' गामिनि बायदि अनज्लायनाय जाया थेवब्लाबो बिसोरो गाव गावनि न'खरखौ सोलिनो थाखाय गोबाव समनिफ्राय समनिफ्रायनो गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिब्दिनो न'खरनि सुबुंफोरखौ नायनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो गाव गावनो नायनो हानाय केपासिटिखौ बुथुमना लायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव बिथांमोना मोजां जों गामि ओनसोलनि थासारिखौ समायना नुहुरो आरो गामिनि खोथा बाथ्राफोर बुङोब्ला बेनोदि जों गासैबो गासैबो गामिनि सुबुंफोरानो जेसेबां गामियाव सुबुंफोर दं रायजोफोर दं गाव गावनि गामिनि सुबुंफोरा गावजों गाव अनज्लायनानै थायो खौसेयै गोरोबलायनानै थायो बिसिनाव नैबे मुवा बेसाद गैयाब्ला बिस्रा हरथ'यो आरो बिसिनाव गैयाब्ला जोंहा हरथ'यो बेबादिनो गोबां अनज्लायनानै खौसे जानानै गा जों गामिनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबाबदिनो खौसेयै सोलिनानै थायो आरो दा
औ।
नोगोरारिनि सुबुंफोराथ' जोंथ' गामियारिनि सुबुं नोगोरारिनि थासारिखौ एसे फोरमायनोसै दा नोगोरारिनि थासारि बुङोब्ला नोगोरारियाव थ' जोबोर गारि मथर खारो आरो थासारियाबो बांद्राय मोजांखौ नुहुरा थेवब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि न'खर सोलिनो थाखाय बिथांमोना नोगोराव थाहैयो आरो बे बाब बेबायदियैनो बिथांमोना गासैबो नोगोरारिफोरा गाव गावनि न'खरखौ एबा बिब्दिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गाव गावनि जिउनि लामाखौ दैथायलांनो थाखाय बिथांमोनहा बिब्दिनो
जिउखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना आरजि जिनानै लायो आरो जों गामिनियाथ' गासैबो सुबुंफ्रानो गावजों गाव नासयलायनाय गैया अनज्लायनानै थायो खौसे गोरोबलायना थायो। आं दा नों थाङा जि आयदाखौ सोंदोंमोन आं मिथिनाय एबा बुजिनाय बादियै आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायबाय।
औ जोबोद मोजाङानो जादों नोंथाङा नोंथांनि मिथिनाय बायदि बिराद मोजां फोरमायनानै होबाय आंनो। दा आंबो बेखोनो बुंनो सानो बा नोंथाङा बिराद मोजाङैनो बुंदों आरोना आरो नोंथाङा जेरैबायदि होनदों बेफोर गासैबो नंगौआनो। आंनि नुनाय खोनानाय मिथिनायावबो बेफोरबादिनो। जोंहा गामि ओनसोलनि थासारि आरो सहर ओनसोलनि थासारिफोरा आ नों थाङा जेरै होनदो जोंनाबो गामि ओनस सोलफोराव बेफोरबाद दिनो सोलियो बेफोरबायदिनो न'खरखुंनानैबो जायो। गामि ओनसोलाव आरो जोंना गामि ओनसोलनि थासारिफोरा नोंथाङा जेरै दहाय बु फोरमायदोंमोन आंनो बारा लामा सामानि सुबिदाफोरा जों फरायसालिनि बा इफोरनि सुबिदाफोरा जोंहा गामि ओनसोलाव बारा मोजाङै जाया। बेबो नों नंगौ आरो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनानो बांद्राय गोनां न' खरनि जानो हाया बांसि मानो गैयै बा आबाद मावनानै जाग्रा जेने थेने न'खर खुनु खुंनानै सोलिनाय जेफोरदि आरो दा फारसेथिं सो सोहोर ओनसोलखौ नायोब्ला जोंहा नोंथाङा बुंदों सोहोर ओनसोलाव गोबां साख्रि-बाख्रि मावनाय सुबुंफोरा थायो। नंगौ बाथ्रायाथ' थायो। आरो सोहोर ओनसोलाव इदिनि गोबां गोनां न'खरफोरनि इदिनो साख्रि मावनानै थायो नालाय दा बैफोर सोहोर ओनसोलफोरा जोबोद जौगाखांनाय जायो। गो आद आरो सोहोर ओनसोलफोराव थांलाय फैलाय जेरै गारि-मथर लामा हान्था मेला बेफोरदि गोबां आरो गोजौ गोजौ न' बिल्डिंफोर दारिमिनफोर बेफोरदि लुनाय जायो आरो दा बेफोरनि गेजेराव जोंहा मोननैनिबो बिथिंङाव नाय ब्ला ओ गामि ओन सोलावबो जोंहा गोबां माखासे बिथिङावहा मोजां जायोब्लाबो माखासे बिथिंङाव जोंहा जेंनाया नुजा थि-थियो। आरो इ बेफोरबायदिनो सोहोर ओनसोलावबो जोंहा ओ दाखासे गोबां मोजां सुबिदा दङब्लाबो माखासे जे मिथिंगायारि जेंना नुनो मोननाय जायो आरो दा मोन्नैनिबो गेजेराव बेनोदि गामि ओनसोलाव जोंहा मिथिंगायारि आबहावाया बेफोरो मोजांङैनो थायो मिथि गामि ओनसोलफोराव आरो बेफोरनि मिथिंगायारि आबहावाया मोजांङै थायोब्लाबो जोंहा गामि ओनसोलफोराव जिउ खांनाय राहायाव माखासे गोबां बेफोरबायदि जेंनाबो जानाय नुनो मोनो आरोना
औ
दि गान जेरै लामा हाथा मेलानि जेंना बेफोरो दैबानानि जेंना बेफोरो जोंहा दासिमबो गामि ओनसोलफोराव जाफ्लेबाय थायो आरो जोंनि गामि ओनसोल फोरावबो बेफोरबायादिनो जायो आरो सोहोर ओनसोलफोराव जोंहा जेंनाफोर जायो होननानै बुङोब्लाथ बेनो सोहोर ओनसोलाव गोबां इदि बेफोरबादिनो गारि मथर खारनाय जायो नालाय आरो गोबां दारिमिन फोर गायसंनाय जायो दा बेफोर दारिमिन आरो गारि मथरनिफ्राय गनाय जोंहा माखासे उखुन्दै ए आरिफोरा जोंहा नोगोर ओनसोलनि बारहावाखौ गाज्रि खालामो बेफोरनो आरो
औ औ
ओमफ्रायो जोंनियाथ' ओ बेफोरो गारि मथर खारनायनि उखुन्दैनि जों बारहावाया गाज्रि जानायनि अनगायैबो जोंहा टाउन सोहोर सोहोराव गोबां गोबां बेफोरबायदि प्लास्टिक आरि फोरनि दाखोर दाला जमा जाना थानाय नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंदों सोहर ओनसोल फोराव जोंहा अनलायनाया गावजों गाव हेफाजाब होलायनायाबो एसे खम बेफोरबो मोनफा मोनफा सोहोर ओनसोलनि जेंना आरो दा बेखिनियानो नोंथाङाबो जोबोद मोजाङै फोरमायनानै होबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बेसेखिनि बाथ्राखौ खौ आंनो फोरमायना होनो हानायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
औ नोंथां औ नोंथां
औ दे होमबा लाखिथ'नोसै दे नोंथांनि समाबो जाबाय जोंनिया
औ दे नोंथां
औ